खोनाबाय आदा खोनाबाय औ दासो खोनाबाय ओहो जायाखैमोन आदा
ओम अह अह
मानि सायाव रायलायनो आदा
औ औ जायो देलाय नों मा गोसो खाङो
नोंसोर मानि सायाव रायलायबावनो आरो दिनैलाय दे जायो आदा जायो जायो जायो आदा जायो
ने ओरैनो ओमफ्राय औ औ मा ओंख्रि जाखो फंबाय
ओंख्रिया माबा खान्थाल बेगरसोमोन आदा।
ओ खान्थाल बेगर दा बादियाव गोथावथारना औ खोनादों खोनागासिनो आङो खान्थाल बेगर मैथा खान्थाल बेगर मैथा ना थुुर बाथ' बिराद गोथाव जायोना?
औ गोथाव जायो आदा।
मैथाजों नाजों संबाय जोंनाबो मैथाजों नाजोंसो फंबाय बिराद सान्दुं गोसा
औ सान्दुं गोसाथार आदा
जोबोद गरम जादोंना दिनै
माइफोर गायोबा खामलाफोर मावोबा खस्थ' मोनसिगोन बे
हा दिनै माइ गायग्राफ्रा बुहुद खस्थ' मोनगोन। आलि दांग्राफोर माबाफोरा बुहुत खस्थ' मोनगोन दिनै आलि दाननाय आरो माइ गायग्राफोरा दैयाव आथिङा ससे थाबाबो दैया दुंनाय दुङोबाथाय मोदोमाव आरो हाबना थाजोबोना बिजोंनो लोमजानाय साजानाय सोमजिखांसै आरो उननि बिबारफ्राव माने लोगो लोगो थु लोमजानाय जाखाङा नालाय जेब्ला बे दैनि दुंनाया गरमा बिजानुआ देहायाव हाबलांगोन अब्लासो लोमजानाय सोमजियोना।
औ औ
ओंखायनो दा बिदि बांद्राय सान्दुं गोसोआवबो खामानि मावनाया मोजां नङाना दसेबाबो जिरायनांगौ बिफांसिमफ्राव बिफांसिमफ्राव गुसु बारफोरखौ लानांगौ आरो।
औ
अक्सिजेनफोरखौ लाबाय थानो हानाय दुब्लियाव
औ
बारियावथ' इसेबां मदि माबा मोनाना सायाफोर थाया सोरबाबायदिनो दुब्लियावथ' ओरैनो फंबाया ओमफ्राय दासान्दि बहाबा थांनायनि थांखिफोर लादों नामा गोलोम बोथोरनि बन्दस
औ थांखि लादोंमोन आदा औ
दावबायनायनि औ शिलंआव ना हा थांखि लादोंमोन अरुनाचलाव थांनायनि अरुणाचल थां खि लादोंमोन ओमफ्राय दा माबोरै जागोनथाय बोथोरानो माथो मोजां नङा इसिबां मानि आर रो लामाफोराबो बन्द' जानानै दंजोबो माथो बायजोब्बाय हा गिखानाय ओ दैबाना जानाय सोरनिबा न' बां बुखारनाय लामाफोरा रेलगारिनि लामा माबाफ्रानो बायस'नाय बेफोरबायदि नुदोंना?
औ नुदों आदा।
थ' गोजान लामा हान्थिनो हागोन हाया बिदि सानदों आरो। अरुणचलफोराव थाङोब्ला
जोंबो फरायसालिमानिफ्रायनो ज' लोगोफोर गोजा थांनो नागिरदोंमोन आरो औ
माबाजोंसो थांगोन नालाय खब्रैजोंसो थांगोन नालाय थांनो हागोन आरो।
औ जोंबो माबाजोंसो थांगोन आदा ट्रेनजोंसो थांनो नागिरदों आदा ओमफ्राय ससेनिफ्राय
माबासिम गुवाहाटि नोगोरमासिम थांनो हाबाय। ट्रेनजों रेलगारिजों औ बेनिफ्राय ओ द' माइल जानानै ओरैजाय ओंखारलांनो हाबाय आरो आरो शिलंजों उम उम बिनिफ्राय डाइरेक्ट माबा लादो भारा लादो भारा गारि मोनबानो बिनिफ्राय लांनो हाबाय आरो मोजां आं थांखांबाय शिलंआव ओरैजाय ओ अर्किड गार्डेन होननाय दं ना मोन अर किउपार होननाय दङ अटिक गार्देन बेहायो अरकिक पार्कसिम थांबाय आरो आङो बेहायो बिसपानि होननाय खोना खाबाय खोमा शिलंआव ओरैजाय उम थांबा नुलांगोन दे नोंसोरो जिल्ला पुलिस बाजाराव थांगोन ना पुलिस बाजाराव थाङोबासो नोंसोरो मेघालय हाबहैगोन। बेफोरखौ गालां अबेसिम थांगोन सेरा फुनजिफोर नायगोन
औ बेखौ नायनो नागिरदोंमोन आदा
उम उम उम बांगलादेश बरदारफोरखौ नायनानै फैदो
थांफेरै थांफेरै जायगायाव दा समावनो आरो दा फरायनाय समफोरावनो दावबायनो हायोबथाय' बिराद मोजां
औ आदा औ
बे फरायनाय समा बारग'लांबाथाय आरो गैलानोसै आरो दावबायनो हानाय समफोरा बारलाङो जेब्ला नों संसार लामायाव आगान होगोन अब्ला बै समाव नोंनि साननाय हनायफोरा गासै सोलाय लांजोबो आरो आलदा जायो माने ओरैजा नों नखरनि फारसेबो नोङो नायनो गोनां जाबाय फारसे नोङो रां खावरि बुथुमनायनि फारसे नोंहा मुखुब जानांसिगोन न'खरनि फारसे साननांगौ औ औ गावनि फारसेथ' साननायानो थाहैखाया ओम
फिसा आरो फिसाफोरनि सायावल' साननाय माबोरै दैदेनलांनो बेखौ
औ औ न'खरा माबोरै जौगाखांगोन माबोरैहाय राङा फैगोन बैफोरखौल' साननायाव माने गु फबो आरो माने बुहुद माने मुखुब जानानै थानो गोनां जायो आरो आरो सोरबाया माबा मोनसे न'खरनिया गोरा बाथ्रा बुंबाथाय माने बै समाव नोङो बोरैबा मोननोसै लाजिनाय मोननोसै बेफोरबायदि फैयो आरो खिन्थु दा नैबे नोंसोर दा सेंग्रा समाव आरो बे समाव नोंसोर दा फरायनाय समाव खुनु सोरबाया माबा बुंबाबो माने गोसोआव नांस'वा आरो मानो होनबा दा बे जिउआव माने दा समाव माने बुहुद माने गोसोफोरा फ्रि जायो आरो माने उदां जायो आरो माने उदां जायो जेरैबो नोंसोरो खारथिंनो हायो थांनो फैनो हायो गोसोबादि गिदिंथिंनो हायो लोगोफोरजों थांनो हायो बेफोरबादि जायो आरो बेखायनो दा समावनो सम नोंसोरो जेसेबांखिनि जायगा दङ बड'लेण्डनि आसाम हादोरसानि अनगायैब्लाबो बबेबा मोजां मोजां जेरावखि थांनो गो सो जाया मानो बेफोराव थांखानानै लायोबा मोजां जायो आरो गोलोम बोथोरनि गोलोम बोथोरनि बन्द'आवथ' औ औ औ गोलोम बोथोरनि बन्द'आव आरो एसेबाबो मोजांसिन बेरायनो बे समाव
औ
जेला नोङो उम उम बेफोरबायदि आरो ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायखांखो फंबायालाय
आं गोजान गोजान जायगायाव बेरायफेराखै आदा
ओरैनो जोंनि बड'लेण्ड अनगायै
जोंनि बड'लेण्डनि आसामनि अनगायै जेबो औ गुवाहाटि नोगोराव थांबाय बेनि अनगायै आं गोजान गोजानाव थांनाय जाया
ओरैनो गुवाहाटि नोगोरमयाव थांनानै फंबाया मा मा नायबोखो
ओ आङो बाव परिखा होनो थांदोंमोन ओमफायो बांद्राय जेबो नुबोनाय जायासै आदा होमबाबो बेनि फेराखैमोन नालाय
ओरैनो माबा ओ एगजाम माब फरिखा हैनाया ओरैनो फरायनायनि ना ओरैनो नोंनि साख्रिफोर नागिरदोंमोन
साख्रिनिमोन आदा माबानि मा होनो ओ इ सि सिनि हैदोंमोन
औ सिगाङाव मिलिटारि लाइनाव ना उम उम दे मोजाङानो फरायनायजों लोगोसे बेफोर
बे जायगानि बारहावानि सोमोनदै मिथिनो मोनबोबाय आदा एसे आरो ओ‌ थानाय जानाय जायगानि बागै थानाय जानाय जायगानि बागै ओ‌ बै जायगानि मानसिफोरनि
उम उम उम आब्रुथिफ्रा माबायदि उम बाहायनायफ्रा बाहायनायफ्रा माबायदि
आमफाय सुबुं अनजिमाया माबायदि
उम उम उम
रोजोब जाखो बेफोरखौ नुबोबाय आरो हाजो एरिया मानि गासिबो न' न'जों बुंफबजोबनाय आरो माने थाखुलिया ओरैबायदि गुबुं जाबाय आरो रोजा जाबाय औ हाजो मायनि जायगा गैला हाजो हाजो मायनि न' लुखोजोबबाय गोजौ गोजौ हाजो एकदम हाजो थिखिनिफ्रावबो जायगायानो गैला आरो
उम बारहावाफोराथ' दा बिराद गरम ओमफ्राय ना गुवाहाटि नोगोरमानि बारहावायाथ' जोबोद गरम थानोनो हाया ओरैनो थानानै हाया ओरैबायदि गरम नोगोरमायाव मानो होनबा बिल्डिंफोर जाबाय गिदिर गिदिर हाजोबो जायगा ओरैजाबो बार नाङा ओरैबो बार नाङा नङा होनबा ब्रह्मपुत्र जोंनि बुरलुंबुथुर जिखौ जायखौ जों बुङो बुरलुंबुथुर दैमानि बिनि बारहावायाबो माने गुसु होनो कामाख्या थानसालियाव
थांफेराखै आदा कामाख्याव आं थाङाखै
उम ओरैनो मा मा नायखो नोङो मिउजियाम कलाकेत्रफोर नायबायना नायाखै शकरदेब कलाकेत्र मिउजियामफोर सिरियाखानाफोर प्लेनेट'रियाम बेफोरखौ नायनाय जायाखैना अ आङो सिगाङावबो नायखां बाय आं नायखांजोबबाय औ ओरैनो जों कामाख्या फोरावथ' नोङो हाबोबा सिगांथारावथ' माबासोमोन ओरैनो इसेबां मानि साब सिखुन बो नङामोन गोजौजों थाबायग्रा लामायो मोनसेल'मोन गाहायजों थाबायग्राबो एसे खममोन आरो दाथ' गोबां सोलायबाय गोबां सोलायबाय माने दा लामायानो एब्रे देब्रे जाबाय आरो ओमफ्राय बे कामाख्या हाब हाबजेननायनि बे जिरायग्रा दंना साआरि लोंनो हायो बेवहायबो सा फानो गारि दोननाय खाथियावबो बेहायबो आवगोलाव जिरायसालिया एसे आलादामोन दा एसे स्टेनडार्द सिन जाबाय आरो माने समायनासिन खालामबाव बाय आरो इफोरखौ मोजांसिन जाबाय ओमफ्राय प्लेनट'रियामा जाहैबाय जोंनि गासै प्रिथिबि माने जोंनि बुहुमखौनो नुजोबो आरो बेहायो जेनेबा नोङो अखा खोरोमनाय फ्राय लानानै सान अखाफोर गासिबखौबो माने जों बुहुमाव दा मिथिंगायाव जों बोरैहाय बिफां लाइफां नुजोबदोंना बे प्लेनेट'रियामावबो बेखौ नुजोबो आरो
ए
जों बै समाव माबा ओ टिकेट लानानै नायनाय समाव जि रांल'सोमोन दाथ' बेसे जाखोथाय जोंबो एसे गोबाव जाबाय मोजाङानो बेसेना बांबाय नैजिबाफोर नैजिफोरसो जाबाय नामा नैजि नैजिबाफोर जेनेबा थामजिफोर बिदि जाबायदां जोङो जों थांदोंमोन आरो नायदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो शंकरदेब कलाकेत्रआव नायोब्ला नोङो सोब गुबुन गुबुन जाथिफोरनि जेनेबा गोबां हारिसाफोरनि हारि हारिसाफोरनिबो माने बेहाय दङ आरो देखायजोबनाय माने बेहाय कलाकेत्रआव माने जोंनि आसामाव जेसेबांखिनि जाथिफोर दङ माने हारिसाफोर दङ आरोखि दि बेफोर हारिसाफोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय माने आसार खान थिफोरा गासैखौबो लिरनानै देनजोबनाय दं आरो मुसुखाबो दङ आरो माखासे नोंनि ओ माने आखाइजोंनो बानायनानै दोननाय गासै माबाखौनो आदब माबाखौ नुजोबो आरो बेहायो पार्कफोरखौनो नु
औ औ औ गायस जेबो हारि माहारिनि आसार खान्थि जानाय लोंनायनि बागै नुनो मोनजोबो ने आदा
खौबो ना दंजोबो जिङाव लामा जिं
औ औ
औ औ औ औ गासिबो दंजोबो आरो ओं
औ
ओमफ्राय मिउजियाम माव
औ
जोंनि जायफोर दं आगजुफोर बैफोर थांबाय गोबां बार नायबाय औ खोनायाखै नामा फंबाय
औ मोजां खोनायाखै आदा दा औ नै दा खोनाफिनबाय एसे
औ खोनाबायना उम उम गोबां मोजां आरो नायनो गोबां मोजां
औ
मालाबा समाव थाङोबा नायबानो जाबाय आरो नैबे प्लेनेट'रियाम होननायखौबो नायबो मिथिंगायाव जेनेबा मा मा जायो। बारहुंखा बारनाय सारअन्थाइ गावनाय गासैखौबो नुजगोन आरो बेहायो सान अखाफोर सान ना माला जायो हरा माला मोनायो जों दा बुहुमाव माबोरै जायो बेबो एखे आरो बिदिनो नुगोन।
समाबो जाबाय नामा फंबाय
जासिगोन आदा औ
दोनथ'सै फंबाय बिदिबा ना
औ दे आदा दे उनाव हरफिनबानो जाबाय
औ औ औ आङो दाहायोफोर सम मोनबाथाय हरगोन र' फंबाय दे होमबालाय फंबाय दे दे ओं